हेलौ
औ जों बिदिब्ला बे समाव जोङो बरनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो
औ
जों जागायजेननोसै बरनि सोलोंथाइ लानायनि सोमोन्दै जोङो बुङोब्ला दिनै जोंनि बरफोरा दिनैनि मुगायाव गोबां बिदिनो सोलोंथाइ लानानै जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय गोदोनि समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' समाज- आव गोबां बिदिनो सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोरा बेक्तिफोरा गोबां खम दंमोन। जों बेखौ मो- नथिनो हायो आरो गोदो गोबां बिदिनो फरायसालि फरायसालिमा मुलुगसोलोंसारि- गोबां बिदिनो खम दंमोन। एसेल' दंमोन जों बेखौ मि- थिनो हायो आरो लोगोसे गोबां बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव थांनानैसो बिदि फरायहैनाय जोङो खोनानो मोनो। आरो गोदोनि दिनाव बिदिनो- गारि मथरबो गैबाङामोन आथिंजोंनो बिदि थाबायना थांनाय गोजान गोजानाव थांनानै बिदिनो सोलोंथाइ लाहैनाय बेफोरखौ जोङो- मिथिनो हायो जोंनि जारिमिनाव नायोब्ला नाथाय दिनैनि मुगायाव जोङो बेनि सोलाय बिदि गुबुन- जौगानाय बिदि महरखौ जोङो नुनो मोनो सोलोंथाइ लानाय बिथिङाव गोबां बर' फिसाफ्रा गोबां बिदिनो सोलोंथाइ लानानै गोजौ फारसे दावगालांदों गेदेर गेदेर साख्रि मावदों बेफोरखौ जोङो। नुनो मोनो नोंथाङा बे बर'फोरनि सोलोंथाइ लानायनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो?
अ जोङो बुंनो हायोदि दायो जोङो जोंनि बर' हारिया गोबां गोग्गाथाव जाथावना बे सोलोंथाइहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों जोंफोरो सोलों- थाइ होननानै जोङो मिथियोब्ला लिरनाय आरो फरायनाय आरो सावगारि बोनाय, जोंफोर नुनो मोनदों। बे सोलोंथाइया सिगांनिफ्रायनो आबै आबौमोननि जुगनिफ्रायनो बे सोलिबोबाय थादों आरो सिगांनिख्रुइ दायो जोङो बांसिन जोङो जौगानायखौ नुनो मोनदों।
औ नंगौ
मानो होनब्ला जों आथिखालाव जोङो मिथियो जोंनि फरायसालिफोरावहा गोदो गोदाय बिनि फरायसालिफोरावहा जोंनि बर'रावा एसेबां बाहाय जायाखैमोन बाट जोङो दायो नायोब्ला जोङो नुनो मोनो बा मिथिनो मोनो दायो गोबां गोजौ फरायसालियावनो जा गेजेर फरायसालियावनो जा जोंनि बे बर' रावहा गोबां बिदि बाहायजानायखौ मोनदों आरो जोङो जौगालांबाय थानायखौ जोङो नुदों आरो
औ नंगौ थारैनो औ बुंनो हागोन दे ओ
जोंफोरो दायो नुनो हायो जोंनि बे बर' रावजोंहा सोलोंथाइ लानायखौ जोङो गोबां नुनो मोनदों आरो जोंनि बे बर' रावजों लिरनायाहा गोबां जौगालांबाय थादों मानो होनब्ला जोंनि बे दायो बर' रावावहाव रावावहाय जोङो दायो गोजौ सोलोंथाइबो जों लानो हायो जोंफोरो आरो बे बर' रावजोंनो जोङो लिरनोबो हायो फरायनोबो हायो। आरो जोंफोरो ओ नुनो मोनो दायो आथिखालनि दिनावहा ओ जोंनि बर' रावावहा ओ मोनसे माने अफिसियेल राव हिसाबै जोंफोरो सायख'जाबाय। आरो जोंफोरो बे रावखौहा जोंफोरो जेरै ओ‌ ए पि एस सि एग्जाम बिदिनो गुबुन गुबुन बिदिनो गोजौ एगजामफोरावहा जोंफोरो जोंनि बर' रावजोंनो जोङो लिरनो हायोब्ला जोङो फरायनो हायो जों ओ नुनो मोनदों आरो बियो जोबोद गोगा ओ‌ गोग्गाथाव। जों बर'फोरनि थाखाय
थारैनो नोंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो दिनै बेफोर थारैनो नोंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो दिनै बेफोर सोलोंथाइ जौगाबोनाय बेफोर जोंनि समाजा जे गोजौ फारसे फैगासिनो बेफोरनि आन्दोआव जोङो नुनो मोनो जाय फोर सुबुंफोरा जोंनि समाजाव गोदो बेबायदिनो गिबियै सोलोंथाइ लाजेनदोंमोन जायफोर सुबुंफोरा बिथांमोना सोलोंथाइ लानानै ओरैनो ज'नानै थायाखै बा साख्रि बाख्रि मावनानै जिरायनानै था थायाखै जों बेखौ मोनथिनो हायो बिथांमोना गोबां गावनि सोलोंथाइखौ लानानै गामि गामि हाबनानै बिदिनो गामि ओनसोलाव बिदिनो प्रग्रामफोर बिदि सोलोंथाइनि हाबाफारिफोरखौ लादोंमोन आरो सोलोंथाइ जे लानांगौ जोंनि बर' सुबुंफोरा बेफोरखौ गोबां बिदिनो हाबाफारि लानानै जोंनि ओ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फोरोंबोदोंमोन बेनिखायनो दिनै जोंनि बर' हारियाव दिनै बेबायदि सोलोंथाइया जौगादों आरो दिनै जायफ्रा सोलोंथाइ मोननो हाबाय बिथांमोनाबो दिनै ओरैनो जना थायालाफानो गावनि जि रोंगौथि दङ' बेखौ जोङो गुबुननो फोरोङोब्लासो दिनै जोंनि समाजाव दिनै मोजाङै थांनानै बेबायदि जिउ खुंनो हागोन आरो लोगोसे सोलोंथाइखौ जोंनो साख्रि मावनो बा माबा मोनसे मावनो थाखै ल' नाङा दिनै जोंनो थांना थानो थाखैनो दिनैनि मुगायाव सोलोंथाइखौ नांगौ। सोलोंथाइ थाब्लासो दिनै जोंनि हादरा जोंनि समाजा जोङो गावबो जोङो जौगानो हागोन जों बेखौ मोनथिनो हायो। बिनिखायनो सोलोंथाइया गोबां गोनां होननानै जोङो बुंनो हायो। बेनिखायनो सोलोंथाइखौ जे जोंनि बर' सुबुंफ्रा दिनै ओ बजबनानै लादों आरो गोसो होदों। सोलोंथाइ लानायाव बेखौ जोङो मोनथिनो हायो आरो दिनै गोबां जोङो सोलोंबावनो नांगोन गोजौ फारसे थांनो नांगोन। जोङो दिनै बुहुमाव नुयोब्ला मोनथिनो हायो दिनै गोबां बिदिनो बिरोंदामिनाव जौगादों दिनै बुहुमा जौगादों बेफोर गासैबो सोलोंथाइ मोननायनि सोलोंथाइनि थाखैसो दिनै बेफोर गासैबो जादों बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइ लानो नांगोन आरो सोलोंथाइ लाबासो जोङो जौगालांबाय थानो हागोन आरो जोंनि समाजा दिनै थांनानै थागोन जोङो गाव हिसाबै जोङो थांनानै थानो हागोन। नोंथाङा आरो माबाफोर बेनि सोमोन्दै बुंबावनो सानो नामा?
ओ जोङोहा जोंनि बे जारिमिनाव जोङो नायोब्ला नुयो ओ जोंनि सोलोंथाइया सिगांनिफायनो बा गोदो गोदायनिफायनो बियो सोलिबोबाय हादों। गोदो गोदाय ओ जोंनि आबौ आबैमोनाहा ओ बिदिनो खन थाइ रायथाइ लिरनानै बे सोलोंथाइखो बिसोरो जौगाहोबोबाय थादों। ओ जोंफोरो नुनो हायो बिदिनो गोदो बिनिनो मानसिफोराहा खन्थाइ रायथाइ लिरनायजोंनो बे ओ सोलोंथाइखौहा गोजौआव दि खांबोबाय थानायखो आरो जों दायो नुयोब्ला जों नायनो हायो जोङो दायो गोबां फरायसाफोराहा बिदिनो फरायनायाव बिदिनो जौगालांबाय थादों आरो दायो बेबायदिनो गोबां जोंनि फरायसाफोरा हा बिदिनो मोजां मोजां खामानिफोरखौ मावनो हादों आरो लोगोसे फरायनायजों लोगोसे जोंनि बे ओ हारिमुखौबो गोजौआव लांनो हादों।
औ नंगौ थारैनो। सोलोंथाइखौ जोङो नांगोन आरो सोलोंथाइ थाबासो जोङो जौगानो हागोन आरो मुलुगखौ जोङो सिनायनो हागोन मोजाङै। जोङो आरो लोगोसे दिनै जोङो बेफार फालांगि खालामनाय बा गुबुन गुबुन खामानि मावनाय जोङो बेफोरावबो सोलोंथाइखौ जोंनो नांगौ। आरो लोगोसे दिनै जों जोंनि गथ' गथाय देरबोनाय जि खुदियाफोरजों बेफोरनो जोङो फोरोंनो नांगोन अब्लासो जोङो जोंनि हारिनि जि इयुना दिनै गोजों जागोन आरो सोलोंथाइखौ लानानै दिनै जोङो बुहुमाव जोंनि सिनायथिखौ होनो हागोन। जोबथारनायाव नोंथाङा आरोबाव मा बुंबावनो सानो बर'फोरनि जि सोलोंथाइ लानाय आरो गोदोनि आरो दानि माबाफोर फारागथिफोर दं नामा बेफोरनि सोमोन्दै।
ओ जोङो नायनो हायो ओ गोदो समावहा बिनिनो ओ बांसिन खन्थाइ रायथाइ लिरनानैहा बे सोलोंथाइखो जौगाहोदोंमोन बाट दायो जोङो दानि सिटुवेसनखौ नायला जों नुयो जे दायो सोलोंथाइखो लानानै मानसि फोरा गोबां बिदिनो गोजौ थाखोआव मोनहैनायखौ जों नुनो हायो। जों नायनो हायो ओ दानि आथिखालावहा गोबां बिदिनो ए पि एस सि पास जानाय, डक्टर फरायनाय बेबायदि
औ नंगौ।
ओ बिदिनो बर' मि डियामाव फरायनानैब्लाबो माने गोजौ थाखोआवहा थांनो हादों आरो। आरो जोंफोरो नुनो मोनो ओ सोलोंथाइया जोंनो थाखै बहुद गोनांथार मानो होनब्ला बे सोलोंथाइया आबादारिफोरनि थाखैबो नांगौ जायो। मानो होनब्ला आबाद मावनायावबो सोलोंथाइ नांगौ जायो। अबे आबादावहा ओ मा फसलखो अबे बोथोराव मा फसलखो गायोब्ला जागोन आरो जोंफोरो बे फसलावहा जोङो मा बायसा बेखो जोङो ओ जोथोन लानांगौ जों बेफोरफोरखो सोलोंथाइनिफ्राय जों फोरों मोननो हायो बिनिखायनो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार।
औ थारैनो नोंथां बुंनाया सैथो बाथ्रा। सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों गासैखौबो मोननो हायो आरो सोलोंथाइया बेनिखायनो गोनां दिनै। बुहुमाव सोलोंथाइखौ जायफोरा नाजावदों दिनै जायफ्रा सोलोंथाइखौ सनमान होदों आरो गोसो होनानै सोलोंथाइ लादों। बैफोर हारिफ्रानो बैफोर सुबुंफोरा बैफोर हादरफोरानो दिनै जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइ लानायाव जोङो उन जायालाफानो जोङो जेब्लायबो सोलोंथाइखौ बजबना लानांगोन आरो जोङो गोसो होनानै सोलोंथाइखौ लानो नांगोन अब्लासो दिनै मोनसे हादर, मोनसे हारिया गोग्गोयै थांनानै थानो हागोन। जिउ खुंनो हागोन समाजा समायनायै जागोन मानोना सोलोंथाइयानो बेफोरखौ फोरोंजोबो। जों बिदिब्ला बे सोलोंथाइनि सोमोन्दै सावरायनायखौ बेसेबावनो दोन थ'नोसै गोजोन्थों।